नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों
नोंथांङा आंनि रावखौ खोनादों नोंथांनि रावखौ आं खोनानो मोनदोंमोन नोंथांङा खोनादोंना आंनि रावखौ नोंथांङा आंनि रावखौ खोनानो मोनदोंना
आं जेबो खोनाया नोंथां
औ आं खोनादों रोंथां आं खोनादों दा खोनाबायना नोंथाङा
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ नोंथां आं नोंथांजों आ बोथोरनि सायाव सावरायनो
औ
सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन हागोन
औ ओ जोंना दाथो दैज्लां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बेबायदि। बिदिनो दा दैज्लां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बुंनो। दैयाव दा जोनबाव बोथोरा बोसोरैनो एखे रोखोमै थाबाय थाया ना दाबोथोर। बोथोरा दैज्लां बोथोर। बोथोर गोजां बोथोर दुफां बोथोर उदां बोथोर फैबाय थायो फैबाय थायो। बेजों लोगोसे। लोगोसे जोंना बोथोरा। आ जोंना बोथोरा एसे सोलायलांनाय मोनदोंना नोंथाङा।
औ बोथोरा आवगायनिख्रुइ सोलाय सिनायखौ नुनो मोनदों। जेब्ला जों उन्दैमोन। बै समावहाय इसिबां मानि जोंङो गरम मोननो थाङामोन। गोलोम बोथोरावहाय आरो दायो एसे द खावनाया बांनायखौ जों मोननो हादों आरो। दा बियो लासै लासै बांलांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ बै थासारिसिम लाबोफिननोबा जोङो बिरोंदामिननि जि जाबादिहै जौगाहोनाय थाब थाब बैफोरखौ एसे हमथानांगोन होननानै आं सानो। मानो होनबा बेफोरनि थाखायनो दं। खावनाया बांबोनो हमदों। जेरावहाय बिफां लाइफां दान फायनाया बारा जादों। गायनायनिख्रुइ दानफायनाया बांदों आरोना। दा बेनि थाखाय बेबादि खौ जोङो गावबा गावनो बुजिनांगोन आरो बेखौ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय। बेखौ माबा मोनसे राहा लाना राहा लामा लानो हायो नामा बेखौ साननो नांगोन आरो।
औ औ
नोंथाङा बेनि ओ बेलायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
ओ नंगौ नोंथां ओ जोंनि आबहावाया गाज्रि जानायनि बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय। बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनाव नांगौ मुवा बेसादनि हाराबो बांगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोङो कलकारखानाफोरनाव नांगौनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोननो थाखाय मुवा बेसाद दिहुननायाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जादों। आ थाखाय जोंनि बे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेनिफ्राय माखासे ओंखारनाय ओ गाज्रि मुवा बेसाद बेफोर जोंनि आबहावा बा जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय लेथ्रा लेथ्रि मुवा बेसादा जोंनि आ हा बाहागोखौ गाज्रि खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनाव माखासे गोहोम गोग्लैदों ओ जेरैबायदि जोंनाव ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो साफ्रोमबोनि सुबुङा
औ
जामबुं बाहायनाय बे जामबुं बाहायनायाव जोंनाव नेटवर्कनि गोनांथिया बांसिन लांदों इन्टारनेटनि गोनांथिया बांसिन लांदों।
थारैनो।
उम जायनि थाखाय जोंनाव बेफोरबायदि ओ जोङो मेगनजों नुवाब्लाबो माखासे सिगनेल मा खासे इन्टारनेटा जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो होननानै जोङो खोनानो मोनो। आरोबाव जोङो ओ जेरैबायदि जोंनि ओ सुबुं अनजिमा बांनायाव जों नख'रफ्रोमबो मोब्लिबनि गोहो बाहायनाय जायनि थाखाय जोंङो बै मोब्लिब गोहो बाहायनायाव जोंनि ओ सुबुं माहारिया नख'रफ्रोमबो बाहायनायनि जाहोनाव जोंनाव नांगौ रोखोमनि भल्टेज। बाहायनायजों लोगोसे जोंनि बैफोर ओ गामि गंफ्रोमावबो मोब्लिब बाहायनाय बेयाव जोंना जोंना जेरैबायदि बिफां लाइफां थायोब्ला बै बिफां लाइफांनि माखासे ओ जेरैबायदि आथा बा बिफां लाइ बिफांनि बिदै रोसि बेफोरखौ मोब्लिबनि गोहोआ बोगथाबनानै लाजोबनानै बिफांङा नोरजिया जालांनानै बिफांङा थैनांगौ जायो बेफोरखौ जोंङो मिथिनानै मोनो। ओ बैज लोगोसे जोंनाव आरोबाव दंबावो जेरैबायदि जोंङो ओ प्लास्टिक बाहायनाय। प्लास्टिकआ जोंनि हानि थाखाय जोबोद गाज्रि बे प्लास्टिक बाहायनायनि थाखाय जोंङो ओ माखासे जायगाफोराव जेरैबाय दि ओ बेगरा रज'खांनांगौ बा बेरखांनांगौमोन बेफोरो बेरखांङालासिनो बै बेगरा ओरैनो थैगारनाय बा बै बिफां फांसे रज'नाया ओरैनो रोदा सुनो हायियाव थैगारलांनाय बेफोरबायदि जानायनि थाखायनो जोंनाव बिफां लाइफांङा खम जालांदों आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों जोंनि बिफां लाइफांङा दानफायनायनि सायाव दानफाय जादों जायनि था खाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामि गफाफोराव नुनो मोनो ओ बिफां लाइफांखौ जोंङो बननि थाख थाखायबो दाननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो माखासे न' लुनो थाखायबो जोंङो बाथाम ओ तक्था बेफोरनि थाखायबो जोंङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां ओ मोनसे खोथा औ। नोंथां ओ जोंनिया नायनो थांङोबा दा बोथोरनि बेलायाव नैबे समाव गोलोम बोथोरनि फैनाय लोगो लोगो दैज्लां बोथोराबो खाथि खाथिनो फैफायो नंङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
औ बे दैज्लां बोथोर गोलैनाय लोगो लोगो जोंहा आबाद मावना जाग्रा हारि हिसाबै जोंहा माइ गायनायानो ओ गुबै होननानै जों साननानै लानो
नंगौ नंगौ थारैनो।
दा गो जोङो माइ गायनो गोनां जायोब्ला जोङो ओ नांगोलजों एवनानै गोदोनि समावहाय मोसौ मोसौजों नांगोलजों एवनानै बेबादिहाय जोङो गायोमोन दायो ओ गोनोखोनि मुगायाव दा बियो एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा।
नंगौ नोंथां थारैनो।
दा बियो ओ सोलायबोनायखौ नोंथाङा। दिहाय सोलायबोनाय नुबोदों एसे बुंनो हागोन नामा? औ
ओ जोङो जेरैबायदि दानिया आथिखालाव जेसेबां हायो एसेबांनो थाबफोरखौ गायनो नागिरो सुबुं माहारिया। आरो जोङो सुबुं माहारिया दानि आरो माखासे बिगियानगिरिया जोंनि मुलाम्फा बा जों खम समनि गेजेरावनो माबोरै जोङो बुरजा बुरजा हाफोरखौ जोङो सिं खावनो हागोन बा एवनो हागोन बेफोरनि फारसे जोंनि माखासे इन्जिनियार बा बिगियानगिरिफोरा साननानै बिथांमोना साननानै बैफोर मुवा बेसादखौ बानायदों आरो बैफोर मेस मुवा बेसादानो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों आरो बेजों लोगोसे बिसोरो बै मुवा बेसाद दिहुनन्नायाव बांसिननिफ्राय बांसिन खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैबायदि दा आथिखाल मुगायाव ओ जोङो बांसिन ओ हाल मोसौजों हाल एवनायखौ गारनानै ट्रेक्टरजों हाल एवनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेजों लोगोसे ट्रेक्टराव बायदिसिना थाल नांगोल लगायनानै जोङो हाखौ एवनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायद दि ओ दाब्ला फाल मोननैजों हालेवनाय बेनि उनाव नाइन टेलरनि टेक्टर जेरैबायदि मोनगु हाथाय गोनां फालजों एवनाय बिनिफ्राय बक्स फाल जेरैबायदि दानख्रुबनो हानाय बायदिसिना जोंनि आ साइन्टिस्टफोरा बेफोरबायदि बे औ बेफोरबायदि ओ मेचिन बाहायनानै हा एवनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि जोङो हाखौ मोजाङै ओ गुब्रु होनानै बा दानख्रुब नानै गेब्लेहोनानै माइ गायोब्ला जोंनि आबादा मोजां जायो
औ बेनि अनगायैबो नोंथां औ -औ नोंथां आं बुंनो सिगान्दां नोंथाङा ओ बेनि अनगायैबो ओ गेजेर गेजेर नोजोर होबोदों नामाथाय ओइ माइ गायनायनि बेलायाव ओ गोदोनि समावहाय जोङो जेबादि आखाइजों गायबोनाय नुयोमोन ओ आथिखालावथ' बियो गोनोखोनि मुगा फैनाय लोगो लोगो जोङो मेसिनजों गायनायबो नुनो मोन्दों नङा होमबा दा दा बियो मेसिनजों गायनाया बेयो ओ गोबां सानि खामानि मावनायखौ ओ हारसिंनो आवग्रिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों मेस सिननि गेजेरजों दा दा बेयो जोबोद मोजां होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बियो नो लासै लासैनो बे दावगाबोनाया जोंनि हालामाव गामियारि हिसाबैबो बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथां थारैनो आ आं दायो हालेवनायनि बागै फोरमायखांबाय नोंथांनो दायो आङो बे माइ गायनाय मेचिननि सायाव एसे फोरमायनो सानबाय आ दा जोंहा जेरैबायदि हालेवनायाव मेचिन बाहायबाय थिग बेबायदिनो जोंनि माखा खासे ओ जन्त्रपाथि बानायग्रा बा मेसिनारि बानायग्रा माखासे इन्जिनियारफोरा बेफोर ओ मेस थिन जेरैबायदि माइ गायनाय माइ हानाय बायदिसिना मेसिनबो दिहुनदों बिसोरो माइखौ माबोरै खनसेयैनो सिरि सिरिहै थाबैनो खम समनि गेजेरावनो माबोरै गायलांनो हागोन बेखौ सा साननानै माइ गायनाय मेसिन दिहुनबाय आ बेयावनो माखासे बर' आइजोफोरा जेरैबायदि गावनि रांखावरिनि आंखाल बा गावनि न'खरनि जाना लोंनायनि गायनाय आबाद मावनाय बेफोरबायदि खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ दोनथ'नानै जोङो मेचिनजों गायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों आरो गोदो बर' आइजोफोरा ज' ज' जानानै जेरैबायदि आबादाव माइ गायनाय हाबा फारि लादोंमोन आथिखालावबो जोङो बेफोरखौ सम गैयिनि थाखाय खम नुब्लाबो जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि खम जालांनाय सुबुंफोरखौनो ओ मेसिनजों बा थाबैनो खम खरसायावनो गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे
औ नोंथाङा जोबोद गेबेङैफोर मायथिबाय नोंथां
औ नोंथां
औ ओ नोंथां जोंनिया समा जाबायमोन
नोंथाङा मा फोरमायखो मा फोरमायखो नोंथाङा औ नोंथां अब्ला जोङो उननि हाबाफारियाव मोजां आयदानि सायाव सावरायनो लानोसै
औ नोंथां दे साबायखर